हेलौ नोंथां।
खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
आं दायो ओरैनो दंथ'यो।
अ नोंथाङा फ्रि नामा दायो?
औ।
औ नोंथांनाव नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव आङो रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादों। जादोंमोन आरो बे थपिक बे ओ नोंथांजों रायज्लायनो हागोन ना बे टपिकनि सायाव?
औ हागोन दे।
औ आङो जेनेबा नाफाम बाथोन बानायनायनि सायाव एसे फोरमायलांनोसै औ दा नाफामखौ जेनेबा जों बिगाब बोरै बानायो। आरो बे जोंनि गो बर'फोरनि मोन मोनसे माने दोरोङारि ओ बाथोन आरो जेनेबा। बा जानाय लोंनायनि सायाव। नोङो दायो बर'नि जि आइ थेखौबो मोननो हाबाय
उम
दा जोङो नाफाम बाथोन नाफाम बाथोनखौ बोरैहाय बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ खहाय गिबियाव जोङो ना नाखौ जोङो बिलो बा दैमा दैसाफोरावहाय जोङो हमनानै लायो। जेजों मा जोङो गुरनानै लायोमोन बांसिनानो गोदोनि समाव जोङो औवाजों हेबनाय जेखाइजों जोङो गुनानै लायोमोन। नाथाय दानि समाव जोङो जेफोरजों बेफोरबायदिनो ओ। दैफोर सारनानै जोङो लायनायखौ जों नुनो मोनो।
उम
दा जोङो नाफामखौ माबे नाजों बानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनानो बै फिथिख्रि ना बेजोंहाय बानायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। आरो जोङो बे नाया बे नाजों बानायनाय नाफामा साबसिन जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नाफामखौहाय ओ बिदिनो नास्राय गोरैफोरजोंबो बेफोरबायदिखौबो जों होबानाय नुनो मोनो आरो जोङो बेखौहाय गिबियाव हमनानै लाबोनानै मोजाङै ओ साफायै बेनि खि आयसाफोरखौ गाननानै लायो आरो बेनि उनावहाय जोङो साफा सुनानैहाय ओ बेखौ जोङो फोरानो जिहेथु गोरान जानांगौ नालाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फोरोंखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै फोरोंखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ उवाल बा ओ दिंखियाव जोङो देनानै लायो गोदोनि समावथ' दिंखि दङमोन दानिनि दिनाव जों दिंखिखौ नुनो मोनला
ओं
आमिवाय जोङो माखासे जिनिसफोरबो होफायो आरो बेवहाय देनाय समावहाय बिनो बै थास दुदालिनि गांखं आरो बेफोरबायदिनो जोङो बेखौहाय मोजाङै सुनानै होफानाय जायो आरो थास'खौ मानै बायदि आरो जोंहा बिदिनो दंफां राखेब थारें बिलाइ बेफोरबायदि माखासे बिलाइफोरखौ जोङो होफानाय नुनो मोनो
उम
आरो जोंहा बेखौहाय हासुङाव सोनानै औवानि हासुङाव सोनानै फारसेथिं गान्थि दोननानै फारसेथिं गान्थि गैयि खालामनानै जोङो बेखौहाय थुम थुम सो बुथुमना दोननाय जायो आरो नाफामखौ ना देग्लिनायखौ आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय मोजां ङै प्लास्टिकफोर होथेनानै गोरायै खाथेनानै जोंहा हा सिंफोरावहाय फबनानै दोननायखौ जों मिथिनो मोनो आरो
उम
औ दा बेनि उनावहाय जोंहा बे नाफामा जेब्लानाखि सेवा अब्लासिम जोंहा जानाय जाया मानो होनोब्ला जोंहा गोबाव सम। ससिन दोननानै सेव होनानै जायोब्लासो। जोंहा बे नाफामनि मोजां गु गुन माने मोदोमनाय। माखासे बेनि फ्लेभारफोराव जोंहा बेफोरखौ मोननो हायो।
हम।
जोङो बेफोरखौहाय। ओ द'मास से बोसोर बेफोराव थ दोननानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेखिनि समखौ जोङो दोननानै जायोब्ला। नाफामा जोबोद गोथावसिनै मोदोमफ्रु मोदोमनाया। जाहैयो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो दा गोदोनि समावहाय जों बे ना। नाम बाथोनखौनो। बिदिनो फोथारफोराव आबाद मावनायफोरावहाय जोङो हालेवनाय आलि दाननायफोरावहाय जोङो फुंनि जामुं फुंनि जानायखौ जोङोहाय जानाय समावहाय जों माने ओंख्रिथ' बुथुमनो हाया नालाय मैगं मैलाथ' बेवहाय जोङो बे नाफामखौनो एवनानै मोजाङै एवफिननानै जोङो हालेवग्रा फोरनो बा बोथोराव आबाद उम मावनायाव ओ आबादारिफोरनो जोङो हैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। उम बिदिनो बाथोन सोलानानै जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन थिग बिदिनो जोंहा दानि समावथ' जोंहा नाफाम बानायनायखौथ' जोंहाथ' एसे खम नुनो मोनबाय दानि दिनावथ' जोङो नाफामाक् फ्राय बानायनायखौनो नुला
उम
औ गोदोनि समावथ' गोबां बानायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय नाफोरनि अनजिमाफ्रा खम जालांबाय बायदियाव माने बानायनायखौ जों एसे खम नुनो मोनबाय आरो माखासे जोङो बेवहाय बानायनो एसे बान्द्राय रोङिखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि दिनावहाय।
औ
औ दा नोंथांमोननिथिंहाय माबायदिहाय बानायो‌? हाफामखौ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों?
औ हागोन दे दा नोंथाङानो जोबोद मोजाङै गुवार बुंहोलांखाबाय आरो दामाने जों थेवबो थिग बिदिनो बानायो आरो जोंना ओ माने दाथ' माने गोदोनि बायदि जेरैहाय बिलो फ ख्रि मा दैमा दैसायाव राननानैसो लाबोयोमोन नालाय जेनेबा फ्राय ना फिसा फिसा फिथिख्रि बायदिसिना बिदिनो बालाबाथियाफोरखौ जेनेबा लाबोनानै बानायनाय जायोमोन आरो दाथ' जेनबा लायनायबो जालाज जोंहा माने हाथाय बाजाराव बायनानैनो बानायनाय जायो आरो। दाज जोंना इदिनो ना फिसा फिसाखौ माने ना फिसा फिसाखौ बानायना एस एसे साबसिन जायो आरो।
औ
बे ना फिसा फिसाखौ जेनबा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेखौहायो
मोजाङै माने फोरानना लानानैहाय बेखौहाय देनाय जायो आरो
औ
बेखौहाय माने नांगौ जेसेबां ना गोरान लानानै जेनेबा उवालआव देनाय जायो आरो बे उवालाव देनायावनो जेनबा देखांनायनि उनावहाय बेखौहाय जेनबा जोंनाबो उम मा होनो औवानि हासुं एबा गोदोनियाथ' माने औवानि हासुंखौ बांसिन बाहायोमोन आरो दानि दिनाव जोङो खोब नुनो मोनसै बयामाव सोना दोननाय माने ग्लासनि बयामाव सोना दोनो आरो जों गोदोनि दिनाव माने औवानि हासुङाव सोना दोननायखौ जों नुबोदों आरो। दा औवानि हासुं सोना दोननाया जोंहा साबसिन गोथावसिन जायो आरो। दा बेखौ हायो औवानि हासुङाव सोनानै दोन माने सोयो अब्ला जोङो बेवहाय जोंनाबो बिदिनो थास'आरि आरो जोंहा बानलु बिदिनो थाइफा थाइनै सोनानै होदेरो आरो। बेवहाय बेखौ माने बानलु सोना होदेरनानै बेखौ माने औवानि हासुङाव माने प्लास्टिक एबा थालिर बिलायजों जोङो गोरा माने बार हाबनो हायि बायदि बिजों बेयाव बेखौ हाय माथुनानै दोननाय जायो आरो। माने जेबो बुस्थु फिसा फिला बुस्थुबो हाबनो हायिनि एम्फौ एनला हाबनो हायिनि। जोंहा बेखौ माने गोदोनि दिनाव बेयो माने गोथावसिन जानायनि जों बेखौ हा सिङाव फबनानै दोननाय जों नुनो मोनोमोन।
बेखौ हायो जाहाथे बियो माने थावसिन जानायनि आरो। दा जोंहा बेखौ बेखौहाय गोबाव सम दोनना माने
मास मोनसे मोननैनि उनाव हाय बियो माने जाजायनि जाजानायनि महराव फैयो आरो बेखौ जोंहाय जोंहा गोब गोबां माने गोबाव दोननानै जाजायो आरो। बेखौ जोङो माने जोङो जेरैहाय बेखौ बाथोनबो जायो बांसिनैखौ बाथोन जानाय जायो आरो खायफाबा ओंख्रिबो बानायनाय बानायनानै जानाय जायो आरो।
औ।
जोङो बेखौ हायो बाथोन बानायो अब्ला जोङो बेखौहायो जोङो बाथोन बानायनो ब्लाबो जोङो बेखौ जेनेबा थावबो नाङा जेबो नाङा जोङो बेखौहाय दै एसे माने फुदुं ग्रोननानै बेखौहाय नाफामखौ होनाय जायो आरो बे नाफामावनो जेनेबा जोङो बानलु आरि नों नांगौ जेसेबां होनानै बेखौ एग्लिनाय जायो आरो। माने बेयावनो बिनि मोदोमफ्रु मोदोम नायाबो ओंखारजोबो। माने बेनो बिनि माने बाथोन महर लायो आरो। जेरै जोङो बेखौ एवोब्ला जोङो गा जेनेबा गासिबो खाथि खालायाव माने मोदोमहैजोबो आरो बे जों माने बे माथाम नाफाम होननाया हाय माने खोब माने मोदोमनाय गोसारो आरो।
जोङो बेखौहायो बे नाफाम बाथोन एबा ओंख्रिखौ जोङो माने गोबां हटेलफ्राव बो नुनो मोनसै आरो मोनजासै आरो आथिखालावथ' खोब खमसै माने नाफाम बानायग्रोनायखौ होननानै नुनो मोनला आरो जों मोनजानायाबो बिराद खम जानानै फैबाय आरो
औ दा नोंथांजों नाफाम बानायनायनि माखासे ओ खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायनो मोननानै ओ माखासे मिथियैखौ मिथिबाय नङा होमबा नोंथां
औ
दा नोंथां एसेवनो दोनथ'नोसै दाथ' समाबो जानानै फैबाय औ दे